हेलौ औ फंबाय गोज ओ गोजोन फुं समनि गाहामलायनाय जासिबाय फंबायनिसिम।
औ औ आदानिसिमबो। फुंबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोबाय।
औ ओ ओ मोब्लिब नोंथानाव आं मोन्नैसो एसे सोंथि सोंनो लुगैदों बे मो-मोब्लिबनि सायाव आरो। ओ दिनैनि दिनाव जोंङो सुबुं माहारिया ओ मोब्लिबजों जों माबायदि सोलोंना थायो आरो जों मोब्लिबजों माबायदि रि जेनेबा सोमोन्दोआव दं
औ हागोन आदा हागोन। हागोन हागोन आदा हागोन।
होननानै बुंङोब्ला दिनैनि ज जोंनि सोलिफुबाय थानाय सम मोब्लिबजों जोबोद मा होनना बुंगोन खाथि सोमोन्दैबा जोबोद खाथि खोनानानै दङ जोंङो। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि समाव जोंहानि मोब्लिबनि दिनि राहा गैयाब्ला मोब्लिबनि बेबस्था गैयाब्ला जोंङो सोलिनायाव जोबोद गोब्राब जागोन आरो नैबे जुगाव नैबे समाव। आदाया खोनादोंना? हेलौ आदा हेलौ। आदाया खोनानो हादोंना? हेल' आदाया खोनादोंना?